औखारारङा नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दंनाा
औ मा बुंदों नोंथां
नोंथाङा दायो
औ मा होनदोंमोन नोंथां औ फ्रि दङ नोंथां
औ थ' आङो नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोना बिदि आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथाङा फैब्ला सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ बे औ बे आयदाया जाहैबाय बर'नि ओंख्रि बा ओंख्रि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव आरो जेनेबा जोंना दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' गोबां ओंख्रि दङ नङा होमबा जेरै औवा मेवाइ औवाजों औवा मेवाइजों अनला ओमफ्र सबायाइजों साम' अनलाजों दाउ ओमफ्राय नाफाम बाथोन गोबां दं आरो बिनिनो नोंथाङा माखौ माखौ संफेरखो
ओरैथ' ओंख्रिफोरखौ बारा इदि मोनथिगौ मिथिनाया इदिनो सं स स बरानि बरनि जों मिथिनो मोनो बिदिनो नोंथाङानो होनखबाय दा नंगौ नोंथांा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि मानो होनोबा जोङो जोंनि बर'फोरनि दे जानाय आरो जेरै अनला मेवाय जेरै सबायजों दाउ
सम्र्क जेनेबा
ओं ओंख्रि संनायाथ' बिदिनो संनायाथ' साम' अनलाफोरखौ संफेराखै आङो नाथाय संनायनि बागै एसे मिथिगौ आरो हबाबो आं संफेराखै इदि ओंख्रिखौ
अ थ' बिदिब्ला आङो नोंथांनो जोंनि औ औ संबाय संनाया बेओायनो गोबां ओंख्रि दङ जायखौ आं संनो रोंनाय जेनेबा ओंख्रिफोरा जाहैबाय जेनेबा आं बांद्राय जोङो जेरै सङो बेखौ आं फोरमायनो नाजागोन नों नोंथांनि सिगाङावहाय
औ
जेनेबा अनलाजों दाउखौ होनोब्ला अनलाजों दाउखौ जेनेबा माबायदि सङो बुङब्ला अनला ए बे खौ जेनेबा अनलाजों दाउ संनो गिबियावनो जोंनो माइरं नांग्रोगोन आरो दाउ बेदर नांग्रोगोन नङा होमबा थ' माइरंखौ गिबियावनो माइरंखौ ओ बेखौ खेबसे सुगोरना लानानै सोमनानै दोननाय जायो आरो जोंनिथिं जोंनि ओनसोलाव माबायदि जोंहा माबायदि सङो आं बेखौ खोन्थागोन अ बेबायदिनो माइरंखौ सोमग्रोनानै लाबाय बेबायदिनो दसे दोननानै बेखौ ओ जेनेबा माइरंखौ देग्रो दैेग्रोनानै जेनेबा अन गुन्दै होनो जेखौ बेखौ उवाल नङाबा मिक्सार ग्राइनडारव उनानैहाय लाहरनाय जायो आरो जेनेबा वालाव देबा साबसिन जायो होननानै मिथियो गाससिबो थ बेबायदिनो उवालाव दैेनानै लाग्रनानै जेनेबा देनायावहाय ओ बिदिनो रुसुन जेनेबा सामब्राम गुफुर होनजखौ बेखौबो होयो गरनैसो होनानै जेनेबा बेखौ होयोब्ला मोदोमो तेस्टा बे सालाद दायो गोथाव जासिनो होननानै आरो खालारनि थाखायहाय उम ओ थाइसे नङाबा थाइनै बिदिनो बानलु गोरानफोर जों होनायखौ नुनो मानो होआबाबो जायो आरो जेनेबा जाय बानलु जानो हायो बियो होयो आरो थ बेबायदिनो होयो दा देना ला ग्रोनायनि उनावहाय बेखौ ओ फारसेखै जेनेबा दाउखौ बिदिनो गोदानानै लाग्रोनानै जेनेबा एवो एवनानै थाव एसे होनानै बेखौ मोजाङै एवनानै लाग्राय जायो आरो जेनेबा दाउखौ दाउखौ मोजाङै एवग्रोनानै एसे गोबावै एवग्रोनानै मस्ला मस्लि बायदिसिना बेबायदि देगोननानै लानानै बेवहाय मस्लाफोरखौ नांगौ जखानि होनाय जायो आरो संख्रि नांगौ जखानि हालदै नांगौ जखानि होनानै बेखौ जेनेबा दाउ खौहाय संगा लायो आरो ओमफ्राय बेनि उनाव ओ सारायखौ मोननै मोननैै सङोबा जेनेबा बेखौ फारसेखै एवग्रोना लाबाय ओमफ्राय फारसेखै जेनेबा अनला संनो थाखाय दै गुदुं ओमाय दै गुदुङावहाय बेबायदिनो मा होनो बेखौ ओ
जेनेबा मा होनोमोनलाय खारै खारैखौ जोङो होनानै लाग्रोयो ओमफ्राय बेखौ जेनेबा दैया गोदौवोब्ला दैया जेब्ला ग्लोब ग्लुब गोदौ अब्ला अन उन्दैखौ होयो आरो होनानै बेवहाय जेनेबा एसे एवफ्रामनानै लानाय बे दाउखौहाय होयो आरो जेनेबा अनलाखौ सारस्रो सारस्रो होयो आरोना ओमफ्राय ग्लब ग्लब गोदोननाय दैयावहाय बे सोरबा सोरबा बा ओ अनलाखौ फिथरजा जा जाजानो गियो होयो आरोना जेनेबा फिथर जाजानो गिनानै जेनेबा दैयाव गलायनानै लागोनायखौ जों नुयो ओमफ्राय दैयाव गलायनानै लानानै होयो आरो बेबायदिनो ओमफ्राय सागं सानै होयो बिनि उनाव एवफ्रामना लान ला एवफ्रामना लानाय बेदरखौहाय होयो आरोना अनलायावहाय ओमफ्राय दसे बेबायदिनो गोदौ गोदौ गोदौहोयो ग्लब ग्लब गोदौनानै बेबायदिनो बे जायखौ जोंङो गंगार दुन्दिया होनोना
औ
औ बेखौहाय ओ होबा होनो मोनबा साबसिन जायो आरो माने टेस्टआ ओंख्रिफ्रा मोदोमफ्रुबो जायो आरो बेबायदिनो जोंङो बर'नि जेनेबा बे अनलाजों दाउजोंखौ जोंङो संनानै जायो आरोना जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन जायो संनायफ्रा खिन्थु जोंनाव बेबायदि संङो आरो थ बेखिनियानो अलाजों दाउनि ओंख्रि संनाया आरोना ओमफाय नोंथांङा ओ बे औवा ओ औवा मेवाइजों अनलाजों संफेरबाय नामा
संफेरनायाथ बेफोरबायदि ओंख्रिया माने आं संफेराखै ओ होमबाबो नोंथाङा बुंनायखौ आंबो फोरमायना होनो होनो हागोन आरो माने अनला ओ अनला इफोर ओंख्रिफोरनि बागै
औ
अ ओ अनलायाथ' अनलायाथ' जाबाय जोंनि बर'फोरनि जेरै हाबा एबा खेराइ फोजा बेफोराव जोंङो अनला ओंख्रिखौ बाहायो
औ
जेरै जोंङो बेफोरबायदिनो बै सागुफोर बैसागुफोर जायोबा जोंङो जोंनाव मोनसे स्पर्टस इदिनो बादायलायनाय ओंख्रिफोरनि बादायलायनाय बेफोरबायदि थायोना जोंङो माने जोंङो बर'फोरनि ओंख्रिखौ बेफोरबायदि संनानै जाय जायनि ओंख्रि संनाया मोजांसिन जागोन बे ओंख्रिखौ जोंङो बेफोरबायदि स्पर्टस फोराव जोंङो ओ माने लांङो आरोना
अ
जोंङो अनलाखौ औवा मेवाइ होनदों नों नोंथांङा दा आंनावाय औवा मेवाइ होनदोंमोन ना जोंङो औवा मेवाइखौ औवा बुरखानिफ्राय मोनो ओ आरो बे औवा बुरखानिफ्राय मोननाय औवा मेवाखौ जोंङो माने आसार खालामनानैबो गोबाव सम इदिनो दोननानै आसार खालामनानैबो जाजायो आरो
औ औ
ओ जे ओ ओ नोंथाङाबो होनदोंनाा दा अ अनलाजों औवा मेवाइ उम औ नंखौ औवा मेवाइखौ जोंङो सिगांङनो बे औवा बुरखानिफ्राय लाबोनाय औवा मेवखौ जों बिगुर गारनानै बिगुर थायोना बेहाबो बिगुरखौ गारनानै सिगाङावनो जोंङो मोजांङै सुना लानानै फिसा फिसा हाख्लानानै बेखौ ला लाग्रोनाय जायो आरोना आरो ओ जोंनिथिं माबायदि संङो बेखौ एसे खोन्थानोसै माने बेलेग बेलेग जायगायाव बेलेग बेलेग संङो ना ओंख्रि जानाय इदिबाबो उम सिगाङावनो इदि माने मेवाइखौ इदि हाना लानानै साफा सुनानै ओमफ्राय ओ इजा थाव बेफोरबायदि फानलु बेफोरबायदि हरनानै उनावबो हरो सोरबा बायदिया इफोरबायदिनि सिगाङाव इदि हरग्रोयो ओ औवान मेवाइखौ माने एव एवबाय आरो गायसिम माबा माबा जाजासिम एवनानै उनाव दै हरबाय आरोना जेब्लायसिम अ गुरै बेफोरबायदि जागोन मेवाया अब्ला दै हरबाय आरो ना ओं दैहरनानै बियो जेब्ला गोदौगोन अब्ला नोंथाङाथ' बुंदोंना ओ खारै हरो होननानै नंगौ ओ माने मेवाइ अनला ओंख्रियावबो खारै हरो सोरबा बायदिया आरो सोरबा नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ अनला ओंख्रियावबो खारै हरो होननानै
औ औ
ओ नोंथां मोनथि माबायदि सङो बेखौथ' मिथिला नाथाय अनला ओं अनला ओंख्रियाव जेरै अनला जों जोंना बिदिनो खारै होयो आरो ना ओ जेब्ला गोदौगोन ओ बेहाय नों सिगाङावबो हरजायो माने मस्ला फानलु बेबायदि ओ हान देनानै लानाय एबा जेनेबा अन गुन्दै ओ अन गुन्दैखौ मिक्सार एबा उवाल उवालाव उम आजिखालिथ' बिदिनो बयनिबो जाय जानाव गोनां न'खर बेयावथ' मिक्सार होननाय थायोना बे मिक्साराव अ ग्रेन ग्रेन्डार सरि ओ गोरोन्थि जादों ग्रे ग्रे ग्रेनदाराव ओ बे माइरंखौ मि माबा मिक्सा खालामना लानानै ओ जेब्ला माबा जागोन अब्ला बेखौ ओ गोदौनाय समाव बे अन गुन्दैखौ हरो आरो ना ओमफाय हरनानै बे मस्ला मस्लिखौ' जेब्ला फानलु आरि हरगोन अब्ला नोंथाङाथ होनदों ना गंगार दुन्दिया बेखौ जेब्ला मोनहां जायो अब्ला हरो आरो ना
औ
अ बेखिनियानोसैमोन नोंथां दे नों थां अ सअब्ला समाबो जाबाय
औ औ दे गोजोनथों औ